हेल'? औ मा खालामदों नोंथां?
आं सिथला सिबदो
अ उबाय ब थनि
उम। मा खबर?
दङ आंबो नैनो गेवगासिनो र' दा साल जानो।
मेगिखौ मेगिखौ साजु जायो आरो?
सानुं जायो फुङाव माने बेखौ ब्रेकफासट हिसाबै गानाज
ओमफ्राय नोंथाङ मा मावो?
आंथ' बिदिनो आं फार्मारसो जेनेबा आबाद मावो ओरैनो एसे एनै।
आबादखौबो होनबा मा मा मावद?
आबादखौथ' देग्लाय आङो थास' मावदों। ओमफ्राय हि बिगादों ख बिगासे बेखिनियानो ओमफ्राय माइ आबाद दङ
खमोन नामा होनोमबा?
फरायदबो फरायगासिनोसै आङो।
ओमफफ्राय दा बे आबादाव मा मा मुलि होयो नोंसोर मिथियो आरो नोङो?
मिथियो ओं माने दाथ' गोदान हिसाबै लांनो थाङोबा जोङो इदिनो जोंनि रासायनारि हासारफोरानो जायो जेरै गोबोरखि हासार दाउनि खि इफोरनो बिराद मोजां बेफोरखौ होनानैनो आंनि जो आरो आंथ' बिदि बेलेायाव हासार होआखै
अ हबा मोजाङैनो जादो भिन्दिफोरा?
उ मोजाङनो जादों दा खाजासेयानो र' गाबोनफोर खानानै हाथायफोराव फानलांनांगोन।
खै बिगासो गायदो बायदि?
फिन्दिखौ थो आदा बिगाल गाइदो।
औ। बेसेसो ओंखारगोन बायदि?
बिसे माने ओरैनो खाजा खाजानाय सम जाबाथाय मोजां खानाय सम जाबाथाय मनसे मनसेनो बारनो हागो। आठ फारला बबावबा दस फारला बिदिख आङो।
बे खेथिखौ मावखांनानै
बे मावखांनानै आङो दा साननैसो हाखौ ओरैनो दोनथ'गोन ओमफ्राय दाउखिफोर लाबोनानै बेयाव हासार सारना होफैनानै बे ट्रेक्टरेक्ला दोनथ'गमोन ओरैनो ओमफ्राय उनाव फेब्रुवारि फैगोन बोसोरनि फेब्रुवारि सफैबा थायसुम आबादनि थाखाय थियारि खालामनानै दोनगोन आं
ओ नोंथाङा होनबा बे खेथि मावनाय फैसाखौ मा खालामो?
खिथि मावनाय फैसाागोथ' आंनि फरायनायावबो बाहायो ओमफ्राय न'खरावबो एसे हेल्प जानायनि माबायो जेनेबा न'खरावबो थाव संख्रिनो गोनांथि जाया होनबा बेफोराव बाहायो बिदिनो अमाफोरबो दं नालाय अमाफोरनोबो आदार बायनायाव बाहायो।
नों लायो नामा अमाखो?
अमखौथ' आं लाया जोंहा बिमा दङ बिमाया लायो।
बिओफ्राय
अमाखौ मानि न'नि आरोना जेनेबा बिदिनो सोलाबाबा सोरोबा सासे रायलायबाय मानायबाय बेफोरबायदि आरो। जेनबा दों अमा।
अ खसेथ' थानांगोननाा जेनेबा न'नि मानसिया लादो जेला जमायैनो मावनांगोन। फैसायाथ' नोंनि आं गैखाया नालाय।
उम
ओमफ्राय जमायै मावनानै जमायैनो माबा एबा माबा मोनसे न'खरनि उन्नति जागोन आरो
ओ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंङो सिला सिबबाय दं आं।
उम नोंथाङा मा मावो नोंथाङाबो?
आङो बेफार होयो
अ ओम
माइरं बेफारजोंनो जायोना बि बेखौनो जायो। होननो फानो। जोंहा आरो हो
आ
हो
ओरैसो
मा नोंथां नोंथांनि बाथ्राखो खोनायाखै माथो। हो खोनायाखै
ओ माइरं बेफार बोरि सोलि बेफारा बोरै सोलियो होनदो?
अ माइरं बेफारा इदिनो सोलियो सम लानानै। सोलियो बिदिनो सम लानानै माबा बिख्रि जायो आरो समाव मानो होनोबा दा सरखारा माइरं होयो नालाय
ओ
माइरं होनाय समाव आरो बिख्रिया खम जायो माबाखांनायनि उनाव आरो मायो एसे टाइमा बारलांबा दस फन्द्र बिस सो बारलांबा बिख्रि जायो आरो माइरंआ
उ
जेनेबा परिमल माइरं होनायनि दस पन्द्रसोनि बिसफोर नि उनावफोराव मोजां जालाङो आरो एनिफ्राय एक थारिकआ मोनफैबा मोजां जालालाय
उ
कन्ट्रलनि माइरं होयोबा जुदि बि
ओ ओ नोंथाङा ओमफ्राय लस जायोना लाब जायो बेखौ फान खालामनानै
आङो लाब जानाय बायदि मोनो।
द
मानो होनोबा लाबथ' जाखायो बेनिफ्राय आरो न'आव बेखौनो जायो इखौनो फानोना।
ओ
ओंखायनो लाबखोलाय अबावथो लाखिनानै दोनजोबनो हानो खाय अ खायनो खावसेखो लाखिनानै खावसेखो जायो बिदि आरो ओमफ्राय आरो खरसाथ' बिदिनो जानाय नालाय
ओ
फैसाया बांद्राय थालाङा आरो बिदिनो अमाफोर लायोबा अमाफोराव थालाङो
नोंथाङा होमबा अमाबो लायो नोंथानि
अमालायो
अ खैथासो दोङो नोंसानिया ओरैनो अमाया?
अमाया दसथासो दङ। फिसासो फिसा- फिसा आरो गिदिर नङा फिसा फिसा दा जाफुुनाय जाया जाथ'याखै आरो।
उम
दा आरो फिसा फिसा नालाय बारा जाबांनो हाया।
औ खासिखालामना दोनो नामा नोंथा मोना?
खासि खालामना दोनदो।
खैथासो दों खासिया ओरैनो?
खासिया मानै माथाम दङ।
माथामदों ओमफ्राय बेदरबो जायो नामा नोंथां?
हो बिमा लायो मानै। बेनि फिसाखौनो लाखिनाय जादों आरो बायनानै लाया आङो।
अ' अ' मोजाङानो बिनो फिसा मानो थालांबाय थागोन।
बि बे बे बिमा लानायनि फिसामोन बेखौनो लाखिबाय थोयो।
माने गोदान जोलै बायाखै आरो ना बेफोरबायदि।
गोदोन गोदोन फिसा बाया आरो मानो होनोबा बे फिसायानो जाहैखायो नालाय।
औ औ
उ
ओमफ्राय नोंथाङा ओ ओंखाम जाथ'या नामा? ओंखाम जानाय रेडि खालामथ'या।
जाथ'आ आं दासो सिला सिबदो
दासो सिखादों माने।
दासो सिखारखादों मानो होनोबा हर जायो नालाय हराव। बेफार खालामना फैबा आदथा नथासोआवसो फैनाय जायो। ओंखायनो जानाय लोंनायफ्राव बिदि जायो नालाय हा उन्दुनाय जाया ओ ओरैनो एगार'था बार'थासोआवसो उन्दुनाय जायो।
उम
ओंखायनो माबायो लेट सिखारो आरो।
उम मोजां
उम ओमफ्राय हाथाय बारा मा
ओमफ्राय जेनेबा नोंथां लामाफोर बिदिनो आबादफोर मावगोनना मावा?
आबादाथ' एसे एनै मावो बुरजाब्राय मावा बिदिनो हास्लाबाना
उम
ओरैनो एसे एनै जानो आन्था मावो आरो
दा खान्थाल जायो ना जाया दा खान्थालखौ दा जाबाय नोंसानाव स खान्थाल दोंना गैया?
जोंहानाव खान्थाल बिफाङानो माखासेमानि दं। मानो होनोबा खान्थालखौ जों बारा जाबांनाय जाया खान्थाल बिफां दं नालाय। दंबाबो जाया आरो मानो होनोबा मा बिदिनो बाजारफोराव मालाबा फाननो लाङो।
ओ
ओमफ्राय खान्थाल बेगरखौथ' ओंख्रि जायोलै नोंथाङा जानो सुखुयोना सुखुवा? खान्थाल बेगर
आं खान्थाल बेगरनि ओंख्रिखौ जा बाबा बारा जाबांनो सुखुबाङा
मानो गोथाव मोना
मानो होनोबा आं गोब्रा मोनो थारमाने खान्थाल बेगरनि ओंख्रि खो मोजां मोनथारा आङो मानो होनबा न'आव दंबाबो आङो ओंख्रिखौनो संजानाय जाया
उम आं खिन्थु गोथाव मोनो दिसं बाथोनफोरखौबो जानो बरिया गोथाव जोयो
अ अ
बानलुफोरजों बानलु गोरानफोरजों देेनांगो देनजार गोथाव जायो दिसन
उम नोंथाङा जायोबा लांफैया मानो
लांफैगोन र' उम लायगोन र' साननैसो थाना
उम खनना दोनगोन आं
उम
नोंथाङा जानो मोजां मोनोबा लांफै
दानो मोजां मोनो र' लायनांगोन
उम
ओमफ्राय नोंथां नोंसानाव जु-जुनारफोर दोंना गैया?
जुनार दंङो अमा, दाउ दङो
ओम
दाउ दं, सैमा दं
उम सैमा खोथादों ओरैनो
सैमायाथ' मानै लादोंमोन मासेया मासेया दङो मासेया बेमार जाना थैदो हेलौ खोनायाखै
हेलौ
रोंगोना रोंङा होमबा सोंनो रोंगोना रोङा
ओ सैमाया सोंनो रोंगौ
औ
मानो होनोबा न'नि न'आव सोरबाफोर फैयोबा एसे सोङो असिना मानसि
उम
ओमफ्राय मावजिफोर फैनो हाया, मावजिफोरखौ सोङो। अरनो होसोयो। ओमफाय बोरमा सारे हेगारनायफोर फैबा होसोयो।
उम
मोजां आरो जोंहानि सैमाया।
ओमफ्राय नोंसानाव बोरमाफोरद गैया ना?
बोरमा गैया जाहा।
बोरमा दोंना गैया होनदों नोंथां
बोरमा गैया
हो
बोरमा गैया हेलौ हेलौ
खोनायाखै
हो रा हेलौ हेलौ हेलौ अ' खोनाबाय।
आं खोनायाखै र'
आ हेलौ हेलौ जाला
बिनिखो दोनथ'बाय उम